मोजां हामलायनाय थाबाय
उम नोंनिसिमबो
हेलौ
हेलौ मा जाखो खोनायाखै नामा
हेलौ
हेलौ खोनायाखै हेलौ
खोनादों
खोनादों आङो नों खोनाना
हेलौ
हेलौ
हेलौ
खोनायाखै नामा
खोनायाखै नोङो
खोनादों आङो नोंलाय
नोंनियाव बारा फैथाराखै र' आवाहा हेदफन लादो नामा
लायाखै र' दालाय दाबो थाङाखै
हेलौ
खोनादोंना खोनायाखै
खोनायाखै मोजां एकदम गैथारा सावना बिराद खमथार
नोंगौना नङा दालाय दाबो खोनायाखै
दे सावरायायो जोङो जों मा टपिकखौ सावरायगौमोन
जोङो हेलौ खोनादोना खोनायाखै खोनायाखै हेल हेल' हेल'
औ दे बुं।
खोनायाखै?
थिगानो औ
हा हा
औ
मा जाखो खोनायाखै नामा ना इदिनो रायलायबाय थानोसै नों होनलाय आं होनलाय।
औ
मा जाखो? हेल'
औ
खोनायाखै नामा? हेल' हेल' हेल' हेल' हे ल' खोनायाखै नामा मा जाखो रायलाय नो हाया नामा बहा खारखो? मा होनदो?
खोनायाखैबा
आं आंबे एसे दाजाबनो सानबाय नोंथां।
मा?
मा जाहैबाय जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायनि जाहोनावनो जोङो माबायदि जेंनायाव दा सोलिगासिनो बयबो मिथिगौ थ' जोङो बे बारहावाखौ जोङो रैखा खालामनाया मोजाङै लाखिनाया जों सा फ्रोमबो नोगोरारिनि दायथ' बा बिबान बेखौ जों बयबो मानिनानै बयबो गावबा गाव दंफां गायनायाव गोसो होनांगौ मिथिंगाखौ रैखा खालामनायाव गोसो होनांगौ दंफां दाननायखौ खमायनांगौ हाग्रा बंग्रा बानायनायाव जोङो माथा मारिनांगौ दा बि इदिनो, जों बे बारहुंखानि गुबुंले जानायनि जाहोनावनो जों मा जाहैदो जों जि सानफ्रोमबो अक्सिजेन लाबाय थायो बे अक्सिजेननि बिबाङा दिन दिन प्रति दिन मानो सानफा एफा खमिलांगासिनो लोगोसे आरो लोगोसे आरो मा जोंनि बे अक्सिजेन नङाबा जोंनि देहाया सोलिनो हाया जोंनि गुटाइखिनि फांसना अक्सिजेनजों सोमोन्दो दङ बिनि जाहोनाव अक्सिजेना जोंनो जेसबां जिखिनि नांगौ जों बेखौ लाथारनांगौ जाउनाव मा जाहैबाय जों बे अक्सिजेननिया बिबाङा खमायलांदों आरो कार्बन डाइ अक्साइदआ एसेबाबो बाराय लां जाहोनाव मा खालामदो जोङो जिखिनि अक्सिजेनखौ मोननांगौ बेखौ मोनाखै। बेनि जाखाय बेनि थाखायनो जोंनि देहानि फांसनफोरा जेरै सोलिनांगौ बिदि सोलियाखै जाउनाव खम बैसोआवनो मानसिफोरा आयु लासै लासै संगासिनो बा बुहुद बिदि जाथाया सोमोन्दो दङ आरो बिदिनो खोथा दङ जे नोंथाङा बुं इनि सायाव। हेलौ, हेलौ,
हेलौ,
बुंदोना नोंथाङा?
अ अ हेलौ,
बुंदोंना नोंथाङा हेलौ,
बुङाखै आं एबारसो बुंनिसै,
हेलौ
अ माने आबहावा गुबुंले जानो, अ बुंगासिनो-बुंगासिनो,
बुंबाय था बुंबाय था
माने दा ओ इन्डासट्रि गिदिर-गिदिर इन्डासट्रि फोर बानायनाय इदिनो बिल्डिं इद गिदिर-गिदिर बानायनाय फेक, फोर बानायनाय इदि बेफोरबायदि माने गिदिर-गिदिर इदि फेक्ट्रि बिल ओ इन्डास्ट्रि बायदि बानायनायनि थाखायनो माने ओ माबाया बारहावाया गुबुंले जादों।
थिगानो, मोजां। जोबोद मोजां,
हेलौ
येस
दे बुं नों बुं।
उ बयबो मिथिगौ
उ दे नों बुंलाय एबार। हेल'
औ-औ दे बुंबा ओं खोनादै एसे-एसे नोंथाङा बुंबाय था
बुंबाय थानांगो नों बुंआ नामा
हुम
दे नों बुंनाहोलाय एसे
औ
दे नों बुंबाय थालाय एसे
जोबोद मोजां।
नों बुंलायदो दे नों बुंलायदो दे एसे
उम
मा
मेन खोथाया जाहैबाय जोंनि मानसिफोरा मिथिंगानि फारसे गोसोखोनो होआ बेहाय जोंहा समस्या मिथिंगाखौ जे जोङो सोम-मोजां लाखिनांगौ बारहावाखौ जों माने गोग्गो लाखिनांगौ बेनि फारसे एकदम बहुत खम पारसेन्ट मानसिया थारमाने गोसो होयो जायनि जाहोनाव माने बिनि फारसे गैया आरोखि आरो दंफां गायनाय सेकेणडारि खोथा बिदि मोनसे मोनसे मोनसे हावाया मोनसे सानस्रिया थानायनि थाखाय जों माने गावनि जेनेरेसनखौ मा खालामनो हायाखै जों सांग्रां खालामनो हायाखै स्कुलाव बुङो एसे एनै बे मोजां खोथा खिन्थु न' फैनानै मानसिफोरा मा होयो पालटायजोबो स्कुलनि मथै जे दंफां गायनांगौ साननायनि जाहोनाव बो जोंनिया
जोंनि जोंनि जायगायाव दा माने जायगाफोरखौबोथ' साफायै लाखियाना प्लास्टिक प्लास्टिकफोराबोथ' मालाबाबो सेवनानै थाङा कागजफोरखौबो गारजायो थेवबो प्लास्टिकफोरखौ गारजायाना दा बे प्लास्टिकफोरखौबो जानला मानला जायगा फोराव चिप्स पेकेट मायाबा पेकेट गारलाजोबना दोनो टाउनावथ' इफोरखौ गारखायो इफोरखौ हमथानो हाखाला माने बुंबाबोथ' सोरखौ नुनो सोरखौ मानिनो इफोरखो सरकारासो दाइ थ लानांगोन किन्थु दा ओ गामिफोरावबो नायलाय नोङो न'खर न'खर गावनि जाय गानि गावनि लांगोनानि न' खाथियावनो प्लास्टिक पेपार माबा माबि गारना दोननाय इफोरखौ माने बुथुमनानै सावलांबा गावनि यानो माने एसेबाबो साफा थागोन माने प्लास्टिकआथ' बुहुत पलिउसन माबा खालामोना इ मालाबाबो सेवनानै थाङा ओंखायनो माने न' खा थिनि गावनि लांगोनाखौ साफा खा खालामबानो माने गामिया बो जायगायाबो साफा जाखागोन माने इनि सायाव माने मानसिफोरा एसेबो गोसो होया। नोंगोना नोङा? लोगोसे माने जोंनि। इफोरखौबो ताल ला नांगोन एसे बिफां बिखांबोथ' गायखानांगोन।
माने माने आं मा होनना बुङो एसे माने मा जोंनियाव मोनसे माने जोंनि नोगोरारिफ्रा जोंनि सिटिजेेनसफ्रा बेनि सायाव सांग्रां दाबो जानो हायाखै थारमाने माला जानो हागोन आं सनदेह जायो मालाबा जे बुंदो जे ओ ग्लबोल वारमिं जागासिनो जे। जों पाहारनि बरब फोरा जुदि गलिजोबोबा सारा बिस्सव आरो सारा बुहुमानो खंख' जागोन बिन-बिनि फारसे गिमान जोङो सांग्रां होदों। नै दिना गरमा दिन प्रतिदिन। बारायलांगासिनो बिनि सायाव जोंहा मा गैया सिगां ओ टुइनटि थार्टिनि सिङावमोन दा थारटि फाइभ थार्टि सिस थारटि सेभेन मालाबा फरटि फिफटि मोनैसिगोन खोमा बिदि बुहुत समस्साखौ लानानै ओयो जोंनिया बोथोरनि गियानफोरा बा ब-बोथोरनि साइन्टिस्टफोरा जोङो सांग्रां खालामनो थाखाय जोङो मा बेफोरनि सायाव न' न'लेज। न सेन्स ओयो दा सोलिबानो जाबाय भबिसता भबिसत जागोन दानिया दा सोलिबानो जाबाय बिदि जोंनिया मोनसे ल' थिंकिंनि थाखाय मोनसे माने बे जों बयबो बेखौ बेनि फिथाइखौ जों बयबो भुगिनांदों थारमाने। दे नोंथां बुं।
आरो पपुलेसनाबो बुहुत बारा जाबायना दा जायनि थाखाय जायगा गैला गावनि न'खौनो लुनो जु दि जायगा गैयाबा इयो बिफांखौ बबाव गायगोन दिसुन। दा इनि थाखायनो माने बांसिन गुबुंले जादों आरो आब फावयाया दा गिदिर गिदिर बिल्डिं लुयो टाउनफोराव। न'फोरावबो माबा गामिफोरावबो गिदिर गिदिर बिल्दिं लुग्रा जाबाय दाथ' टाउनखौ मा होननो। टाउनफोराव इदि गिदिर गिदिर दा जों थानाय जायगायानो गं गं माने फांसेबो बिफां गैया मोनथाम बिल्डिं दङो बेसेबां गिदिर गिदिर ओमफाय फांसेबो बि फां गैया ओमफ्राय इसा मालायनियाव माने बिना नै जायो मोन होननानै होनबाय दियाव मा होनो एसे गावसानि गिदिर जायगा दं बिल्डिंखौ एसे खमनानै इयाव फांसेसो इदि बि फां गायनानैबोथ' लानो हायोमोन। दा इदि इमान गिदिर गिदिर बिल्डिं लुयो गासिनाबो फैसा दङो गासैबोथ' लुनो हायो बेखौ गाव गावनो साननांगोन ना
जोबोद साननो गोनां ओम
उम इखौ दा फांसे बिफाङानो बेसे हेल्प खालामो
औ
गाव गावनो साननो रोङाबा सोर खौ मा होननो गामियावथ' इमान माबा जाया खै दा ओ इदि बारहावा गुबुंले जानायनि थाखायनो माने ताउनावस तालखौनो नुला सब होथेजोबना लायो इखो ओमफाय गामि गामियाव थांबासो माने एसे नुयो आरो स्टारफोरखौ होमबाना जोङो बागदावलायो बा इयाव स्टार खौ नुयो दाबो होननानै ओमफ्राय दा बेयाव नुवा माने आन्दायलायो आरो।
नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनै आसा खालामो जों इउनाव आरो इदिनो सम दिहुननानै रायलायनो हा
अ दे होमबा औ।